नोंथाङा मा दङ दालाय?
नै नोंथां गरमखाय दंफां सायायावसो जिरना दं नोंथां।
अ ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां ना नोंथां?
खबराथ' मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंथां।
अ। ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा नोंथां जाखांबाय नामा?
जाखांबायमोन नोंथां औ।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना
अ गोथावनो माथो बिदिब्ला नोंथां नोंसिनिना ओंख्रिया।
औ गोथावआनोमोन
उम उम उम।
नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां?
दङ आंबो बिदिनो नोंथां माथो खालाम ओरैनो नै बेखार औवा सिङावसो जेरनानै दं। मानो होनोब्ला जोंहा जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
जाखांबायबा नोंथां?
औ औ जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जानायमोनबा नोंथां।
ओंख्रिया जोंना माबासो नोंथां मा होनो खुमब्राजों दाउजोंसोमोन नोंथा।
अ। गोथावनो
औ गोथावनो नोंथां माथो होनबावनो आरो ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै जानानै दं नोंथां?
जोंनाथ' जोब्बायानो नोंथां।
अ। ओमफ्राय बोथोरफ्रा नोंसिनि, जोंनाथ' जोबनाया जोबाखै नोंथां दंबावो गोबाङानो। मानो होनोब्ला अखायानो गैयाना जोंथिं आरो बिराद सान्दुं गोसा बेनि थाखायनो। आरो मा होनबावनो नोंथां आथिखालाव माथो। माइ गायग्रा फुग खौनो हाजिराखौनो नागिरनो मोनला माथो नोंथां औ। हाजिराफ्राबो हरनांगौफ्राबो माने बिराद जाबाय आरो। साफायावनो बै ब्रैजौ रां लांनायखौ नु लाङो आरो जोंनि गायजायो दा माने गायग्राफ्रा आरो बिनि सायावहाय माखासे थांनाय फैनायनि गारि भाराबो दंबावो आरो मा बेदरबो जाहोलायबावनांगौनो आथिखालावहाय। औ आरो नागिरनानैबो मोननो थांला जे माइ गायग्रा मानसिखौनो। औ। ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा नोंथां?
औ नोंथाङा आंथ' दा फ्रियावनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दै सोम दैबानानि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा? दैबानानायाव जोंहा मा मा खहा जायो मा मा मुलाम्फा जायो आरो मा दैबाना जायोब्ला जोंहा मा मा जायो बैफोरनि सोमोन्दै एसे माबाफोर फंनैसो सो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां दैबाना औ दैबाना होनोब्लाथ' जोंहा दैबानाया
औ औ।
दैज्लां बोथोरनि समाव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबानाया जायो। जोंहा दै बाज दैबाना जायोबा गोबांथार खहा जानायखौ आं नुहरो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जेराव जोंहा दैबाना जायोब्ला माथावरि सिफायो। ओ सोरनिबा
औ औ औ।
हा-हाखौ बुखारना लाङो। बा सोरनिबा आबाद मावनाय आबादखौ
औ।
बुखारो खुरखायो बेफोरबायदि दियाव
औ औ।
जे माबा मोनसे मिजिं लानानैसो आबादखौ गायो जे बे मिजिं फोरा आबादारिना फैमाल जायो।
औ औ।
जेराव गोबांथार खहा जायो बे आबादारिया लोगोसे जायहाबा हा खुरखाजादों बे हा खुरखा जाग्रायाबो गोबांथार खहा जायो बेफोरबायदि बिदिनो माथावरि खुरखानानै जोंहा गामि ओनसोलाव दै बानाया थाङो बेफ्राव जोंहा गामियारि ओनसोलनि रायजो राजा फोरा गोबांथार खहा बा जेंना फोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। गोबांथार खहा जायो लोगोसे मुलाम्फा होनोब्ला दैबाना जानायनि मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा
औ औ।
दैबाना जायोब्ला जोंहा बबेबा दाबसे जायगानि दाबसे
औ औ।
बोरि जायगायाव जोंहा दै ना दैखौ मोनोबा बेयाव जोंहा मुलाम्फा जायो बेयाव जोंहा आबाद मावनो हायो। बेयाव मुलाम्फा जायो लोगोसे दैबाना जायोब्ला जोंहा बन फैयो बे बनखौ जोंहा बुथुमना लानानै जोंहा बेयाव मुलाम्फा जायो बे बनजों जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोर संनो हायो बा जोंहा थास'फोर बा माबा मोनसेफोर रुनाय रुनायफ्राव जोंहा मुलाम्फा जायो बेफोरबायदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहा नाफोर जोंहा जानो हायो जानाय लोगोसे जोंहा गोबांथार मोनोबा बेखौ हाथाय बाजाराव लांनानै फाननानैबो जोंहा रां मोननानै मुलाम्फा जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबांथार गामियारि ओनसोलावथ' गोबांथार खहा जानायखौ नुहुरो मानो होनोब्ला जाहा गामियारि ओनसोलाव जोंहा दालांफोरा औवानिसो जायो बेफोराव जोंहा दालांफोरखौ बुखारलांङो जेराव लोगोसे जा गोबांथार हाब्रुफोर जायो। लामाफोरा गामियारि ओनसोलाव बेफोर बायदिनो गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाफोर बा गामियारिनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि हाल मेला खालामनाय थांलाय फैलायाव जोंहा गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानांग फरायसा फरायसुलिनो होन बा रायजो राजायानो होन
औ
बेफोरबायदिनो गोबांथार खहा जानाय खौ नुहुरो दैबानानि जाउनाव गोबांथार खहा जानायसिनखौ नुहरो मुलाम्फानि बेलायाव गोबांथार खमखौ नुहुरो।
औ
इदिनो जोंनि ओनसोलावथ' दैज्लां बोथोरनि समाव दै बानाया जायो नोंथां। बेयाव जोंहा गामियारि ओनसोलनि गोबां खहा बा खहाबोथ' खालामो लोगोसे जेंनाफोरजों गोबां मोगा मोगि
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ औ हागोन नोंथां। नोंथांङा खोनादों ना? अ बिदिब्ला आं फंनैसो बुंलांसै औ जोंनि इरियावहाय माने दैबाना जायोब्ला माने गोबां खहा जायो आरोना नोंथां। जेरै बुंनो थांङोब्ला दै बानाया जों नंङा आसाम हादरसायाव बोसोराव खनसेबाबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बुंनो थांङोब्ला जोंहा साम हादर साया माने दैज्लांनि समावहाय दैनि गेजेराव एबा दैनि सायाव थानायखौसो जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ जायनि समावहाय दैज्लां बोथोरनि समावहाय आसामनि थागिबि सुबुंफ्रा माने गोबां दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जायो आरो। बैफोर सैनांनायनि जाहोना जाबाय दैबानाफोरनि थाखाय जायो आरो। जेरै जों दैबाना जायोब्ला बुंनो हायो मा दैबाना जायोब्ला जोंहा सुबुं माहारि जिब जुनार बायदिफोरनि थाखाय जोंहा मा थाग्रा जायगा न' बां जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय बायदिफोरनि थाखाय जोंहा गोबां आंखाल जायो आरोना।
औ औ
औ दैबाना जानाय समावहाय जोंहा बैफोर जेर जाग्रा मुवा आरो थाग्रा मुवाफोरखौ थाग्रा जायगाफोरखौ माने मोननो थांङा आरो जायनि जाहोनाव हाय जिब जुनार आरो मानसि दोमसि माने ज'यैनो माखासे बोरि गोजौ हा नायनानै थानो गोनां जायो आरो आरो बै फोराव ज' थायोब्लाबो माने खैफोद गोनां जायो आरो मानसिया दैबानानि समाव मानो होनोब्ला जिब जुनार आरो मानसि थासोमनायनि उनावहाय जायगाफोरा गेसाव मोनामनानै एबा दैफोरा लेथ्रा मोनामनानै बारहावाया गेब्रेङो आरो। आरो बैार गेब्रेनाय बारहावाखौ जों सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हां महरै लायोब्ला माने बेमार आजार सोमजिनो हागौ एबा जानो हागौ आरो। दोरै बेमार आजार बुङोब्ला जोंहा गुजुनाय, खिनाय, हासुनाय, दायसेेनद्रि बायदि बेमारफोराहाय माने साग्लोबनो हागौ आरो बिनि थाख खायनो माने दैबानानि समावहाय जोंहा सांग्रांथि जानांगौआ जोबो रैनो गोनांथार आरो आरो जोंहा दैबानानि समावहाय आबादारिफ्राबो गोबां खहाबो जायो मुलाम्फाबो जायो आरो बांद्राय दैबाना जानायनि जाहोनावहाय मा आबाद फोथारा लोमसावोब्ला आबाद फोथारा रानजोबोब्ला माने आबादा राननानै थैलाङोब्ला माने आबादारिफोरा गोबां खहा जायो आरो। मानो होनोबा बिसोरबो आबादारिफ्राबो आबादखौ लानानै माखासे मा होनो सिमां सुजुनाय थायो एबा माखासे जे थांखि थायो बिसोरो आबादखौ फाननानै मोननाय रांफोरखौहाय माने बैफोर रांजोंनो बिसोरो माने न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मारोरै मो जां होनना बुंनो थाङोब्ला बिदिनो एसेल' मा होनो दै देरोब्ला जोंहा मा माखासे मा होनो फुलुं हाफोराहाय आबादथिलियाव बुसारलाङोब्ला माने आबादा हासार मोननानै मोजां रोखोमनि जायो आरो। अब्ला मोजां रोखोमनि जायोब्ला आबादारिफोरा आबादखौहाय थिखोन मोजां थिखोनो हायो आरो। आरो बिसोरो मा बैफोरखौ थाय बाजाराव फाननानै माने बैफोरनिफ्राय मोननाय रांफोर खौहाय माने जिउ खुंनायाव बाहायो आरो आरो आबाद मावना बेबायदिनो दै बानायाव जोंहा माखासे खहाया जाबाय हा खुरखानाय, दैबानाया हा खुरखाबो खुरखायोब्ला माखासे सुबुं माहारिनि थाग्रा न' बां बायदिफोरखौहाय खुर खा लांनानै माने गोबां खहा जायो आरो। जायनि थाखाय सुबुं माहारिया थानो जायगा गैयै जायो आरो मा होनो सोरबा सोरबा दैबाना जायोब्ला मानोे जिउबो खोमानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ नोंथां दे